खोनादों ना? खोनादों? हा?
खोनादों खोनानाया आंबो नोंथां। नोंथाङा माबायदि खोनादों?
नोंथांनिखौ खोनायासै जेबो।
ए प्रब्लेम जानानै दङ नोंथां।
हेलौ! हेलौ
खोनादों खोनादों?
हेलौ ।
खोनायाखै नोंथां हेल'।
अ
अ नोंथाङा दायो मा अ नोंथां
माने नोंथां दसेनो खोनादों दसेनो खोनायाखै जागासिनो दं नोंथां
अ नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जागासिनो नोंथां माने थांलाय फैलाय जाबाय थादों आरो
नोंथाङा इसे नेत गोनांआव थालाय नोंथां नोंथाङा ऐसे नेत गोनांआव थालाय नोंथांङा
औ खोनाबाय नोंथां खोनागोना खोनायाखै खोनादों नोंथां
हेल' जेबो खोनायासै माथो नोंथां
बिबार हरै आं नेट गोनां जायगायाव थांनि नोंथां बिदिनो थाबाय थाथ' ओइ बिदिनो थाबाय थाथ' र' आं नेत नागिरनि
औ
हा
औ दासों खोनादों नोंथां हेल' नोंथ' माने नों दसेनो खोनादों दसेनो स्टप जादों बेबायदि जायागासिनो दं माने
औ औ औ औ खोनायाखै नोंथां खोनागोना खोनायाखै हेलौ खोनायाखै नोंथां
हेल'
खा
हेलौ
ए खोनागोना खोनायाखै एसेबो खोनायासै नामा नोंथां? एट हेलौ खोनायाखै खोनायाखै
दासो खोनादों नोंथां दासो
ए नेटा बिराद खस्थ' होबाय जोंखौ खिन्थु
औ रथा
खोनाबाय एबार
दङ अ बिदिनो दङ नोंथां नै जिरायलाबायनानैनो उफाय गैया नेटा बिराद खस्थ' होबाय जोंखौ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दालाय नोंथां
आंबो नोंथाङा ओरैनो जिरा दं दे ओखाम दनेगासिनो दंङ' नोंथां जिरायनानै
अ ओंख्रिफ्रालाय मा ओंख्रि नोंथां?
ओंख्रिफोरा जानो मा संदोंथाय औओ नोंथां
जानाया जाथ'वाखै नोंथां जाथ'वाखै नोंथां जाथ'वाखै
अ माथो ओंख्रि संदों नोसालाय नोंथां?
ओंख्रिखौथ' मिथियाादे नों नदांं मा ओंख्रि संदों संग्राफ्रासो मिथिसिगोन
अ आसा खोनादों नोंथां? ओंख्रियाव दख'यो
अ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला इन्टारनेटनि सोमोन्दै औ खोनादों माने नोंथाङा फ्रिब्ला इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा? हो नोंथां? अ खोनायाखै नोंथां खोनायासै माथो नोंथां? खोनादों खोनादों औ हेल' औ औ औ खोनाबायना नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंना
खोनाथारदो नोंथां हेल' बिदिनो नोंगनिखौ साख लल' लालासो खोना फैबाय थादों